हेलौ
हेलौ
हेलौ
नोंथांनि माथोखौ खोनायाखै नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनाबाय दा।
अ
हेलौ नोंथां।
अ नोंथां दोसो खोनादों।
अ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
नै नोंथां आङो दासो दुगैखांनानै आङो न'आवनो जिरायना दं नोंथां।
अ जाखांबाय ओंखाम?
जाखां थवाखै नोंथां।
औ दाबो जायाखै?
ओहो नोंथां। टाइमाथ बारा जायाखैना नोंथां। नोंथाङालाय दा मा खालामदों नोंथां?
दङ नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै।
अ नोंथां। नोंथाङालाय ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
जानाया जाबाय
नोंथांनिखो बांद्राय मोजां खोनाखै नोंथां।
ए जानायाल
मा ओंख्रि जाखो नोंथां
नोंथांना एसे नेट्रक प्रब्लेम नामा नोंथां? मोजांङै खोनायाखै।
हा?
ओं जसे नेट प्रब्लेम।
अ नोंथां।
खोनाबाय नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां।
अ जोंना ओंख्रिया सबाइसो। दावसोमोन नोंथां
अ नोंथां ओंख्रिया मोजाङानोथ नोंथां नोंसिना
ए बिथांमोना थांगासिनो बुंदों
औ नोंथां जोंना संगासिनोसो दं
ए
जेबो मावाखै नोंथां दा नै ओरैनोसों दं आं
औ नोंथां
बे आयदायानो जाबाय मोब्लिबनि बागै एसे सोंनो नागिरदोंमोन
नोंथांनिखौ एसे एकदमबारे नोंनि नोंथांनि माने
रावफोरखौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां
अ नोंथां दा खोनाबाय
औ नोंथां खोनाबाय
अ नोंथां एक सेकेणड रलाय नोंथां र'
अ अ दे
मा नआवनो हेलौ नोंथा
हेलौ
औ नोंथां खोनाबाय आंनाबो एसे नेटवर्क प्रब्लेम जादोंमोन नोंथां
औ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय आङो नोंथांनाव एसे मोब्लिबनि बागै सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां
अ नोंथां मोब्लिबनि बागै सोंनो सावरायनो सानदों आरो नोंथाङा आं आंजों लोगोसे अ नोंथां बिदिब्ला जोङो मोब्लिबनि बागै सावरायदिनि नोंथां बिदिब्ला
मोब्लिब बुङोब्लाथ' जोङो गोदो गोदोथ' जोङो मोब्लिबनि महरखौनो जोङो नुनो मोनाखैमोन नोंथां दाथ' जोङो दानि आथिखालनि मुगायाव मोब मोब्लिबनि महर एबा मोब्लिबखौ जों गोबां नुनो मोनबाय नोंथां जेब्ला मोब्लिब खौ जोङो सोमजिहोनो थाखाय जोङो खोनानो मोनि एबा नुनो मोनोदि मोब्लिबखौ जोङो दिहुनो थाखाय गिदिर गिदिर दैफोरखौ बान्दो थेनानै जोङो माने मोब्लिबखौ दिरुननो हायो होननानै जों खोनानो मोनो नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथां औ नोंथां मोब्लिबा माने गिदिर गिदिर दैफोरखौ बान्दो थेनानै जोङो मोब्लिबखौ जों मोब्लिब सोमजिहोनो हायो नोंथां बेफोरबायदिनो मोब्लिबजों जोङो गोबां जों मावनो हायै खामानिफोरखौबो जोङो मावनो हायो। जोङो जेरै मोब्लिबनि गेजेरजोंनो जोङो जोङो हान्थिनोबो हायो गारि मथरबो जोङो मोब्लिबजोंनो जोङो सालायनो हायो बेफोरबायदिनो न' बांफोरखौबो जोङो न' बां लुनायफ्रावबो जों मोब्लिबजों जोङो गोबां मोब्लिबनि बागै जोङो हेफाजाब मोनोमोन मोब्लिबजों लोगोसे नोंथां
औ नोंथां औ
आरो बेफोरबायदिनो मोब्लिबजों जोङो मोनायोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो टर्स लाइटफोर सुनानै जोङो न'फोराव जोङो बेफोरबायदिनो जों स्रां खालामनाय मोब्लिबजों आरो बेफोरबायदिनो जोङो
खोमसि खोमलाव जायगाफ्राव मोब्लिबनि जेरै जोङो दा स्रावाव हरबाबो जों स्रांवाव थानो मोननायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां
औ
नाथाय मोब्लिजोंबो गोबां जों खहा जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां
फोरा गोबां बेफोरबायदिनो मोब्लिबजों गोबां जिउ गारनांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां मानोना मोब्लिबा मोब्लिब एबा लाइटनो मोब्लिबानो गोबां बुहुमाव बयनिख्रुइ गोख्रैसिन खारथायजों खारनायखौ जों खोनानो मोन्दों जों साइन्सनि एबा बिगियाननि बागै बिगियाननि गेजेरजों जों मिथिनो हायो नोंथां औ नोंथां मोब्लिबा माने मानसिनि जिउखौबो खहा खालामो आरो बेराफारसेजों मोब्लिबा मानसि नि थाखाय मोजांबो बियो मानसि मावनो हायैखौ मावनो हायो मोब्लिबा औ नोंथां
नोंथांनिखौ बांद्राय मोजां खोनायाखै नोंथां
औ नोंथां दा खोनाबाय
औ नोंथां दा खोनाबाय
आंना नेटानो एसे प्रब्लेम नोंथां
अब्लाबो मोब्लिबा मोब्लिबखौ जोङो बेफोरबायदिनो देहा फाहामसालिफोराव जोंनो माने अराय सम जोंनो मोब्लिबा देहा फाहामसालिफ्राव जोंनो मानसिनि देहा फाहामसालि याव जोंनो मोब्लिबखौ अरायस गोनांथि जायो नोंथां आरो बेफोरनि बेफोरबायदिनो दारिमिन गिदिर गिदिर कलकारखाना बेफोरबायदि बेयावबो मोब्लिबखौ जोंनि थाखाय अराय सम गोनांथि जायो नोंथां
औ औ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो मोब्लिबजों जोंहा माखासे मोजां हाबाफोरबो मावनाय जायो आरो गाज्रि हाबाफोरबो मावनाय जायो नोंथां
औ औ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों
बेफोरबायदिनो मोब्लिबफोरा गो -गोदो गोदायथ' जोङो मोब्लिबखौ नुनो मोनामोन गोदो मानोना बेफोरबायदि गोबां गोरों गोरा सुबुंफोराबो गैयामोन नालाय नोंथां बिनि बिनि जाहोनावनो माने बेफोरबायदि मोब्लिबखौ सानखांनो हानाय मोब्लिबखौ दिरुननो हानाय गोहो गैयामोन। गोदोनि दिनाव एबा गोदोनि जुगाव दानि मुगायावथ' गोबां जोङो जेरैखि थाङा मानो जोङो मोब्लिबनि जोंथायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जेरावखि थाङा जों खना खनला बेफोरावबो जोङो मोब्लिबखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां
औ औ ओ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
जेरैखि थाङा माने जोङो मोनाफोराव जोङो अबेबाफोर थाङोब्लाबो जेरैखि थाङा जों स्रां स्रां माने स्रां सान बायदि जोङो मोब्लिबनि मोब्लिबनि जुरै जोङो माने दावबायनो हायो नोंथां
औ
औ नोंथां हरबाबो माने सान बायदि औ दाथ' मोनाबाय नोंथां। मोनाबाबो माने जोङो दा मोनाबाबो जोङो माने स्रां बायदि जोङो मोब्लिबखौ सावनानै जोङो न'फ्राव सावनानै जों थानो हायो। मोब्लिबनि जुरैनो जोङो ओंखाम ओंख्रिफोरखौबो जों मोब्लिबजोंनो संनो हायो। माबा मोनसे जोंनो दै नांगौबाबो जोङो मोब्लिबनि जुरै दै मथरफोर बायनानै जोङो दैनि मिसिनफोर बायनानै जोङो माने मोब्लिबजों जोङो दैफोरखौबो जों मोननो हायो नोंथां।
मोब्लिबा मानसिनि मानसिखौ गोबां मददबो होदों नोंथां।
उम उम खहाबो खालामो मददबो होयो आरोखि।
औ नोंथां। दा बे बुहुम बे गोदान मुगायाव मोब्लिब गैयाबा बे मुगाया जेबो जेबो खामानि हो नाय नङा नोंथां।
औ औ गोदो जेरै एरैनो जफिनगोन आरोखि।
मोब्लिबनि जुरैयैसो दा बे बुहुमा एबा बे मुगाया बे गोदान मुगाया सोलिगासिनो नोंथां।
दा बे मोब्लिब गैयाबा गोदोनि गोदो जेरै ओरैनो जाफिनगोन आरोखि।
औ नोंथां। बेफोरबायदिनो गोदो
गोदोनि बायदिनो गोबां दाब दाब जायगाफ्राव हाग्रा बंग्राफ्राव दासिमबो मोब्लिब गैया मानना बे जायगाफोराव माने सुबुं अनजिमाबो गैया। जाय जायगाफोराव गोबां बिबांनि सुबुं अनजिमाखौ जों नुनो मोनो बे जायगाफोराव जोङो गोबां मोब्लिबनि बाहायनायखौबो नुनो मोनो।
औ नोंथां औ।
सानफा एफा गोबां मोब्लिब एबा सुबुं अनजिमा एरनाया बांनायजों लोगोसे मोब्लिबनि बाहायथाय एबा बाहायथियाबो गोबां बांबोनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङाबो बिदिबा मोब्लिबनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन ओं।
अ फोरमायसाय नोंथां।
मानो जों मोब्लिब गैयाबा जेरै गोदो जेरै ओरैनो जाफिनगौमोन आरोखि
औ नोंथां।
खोनानायावथ' जों मोब्लिबखौ दैनिफ्राय बानायनाय जायो होननानै मिनथिनो मोनो।
औ नोंथां।
माने बे मोब्लिबखौ जों गिदिर गिदिर हस्पिटेल बेफ्रावबो बाहायनाय जायोना।
औ नोंथां।
बे मोब्लिबनि दारै जोङो हेफाजाब मोनो आरोखि।
औ नोंथां। खोनायाखै नामा नोंथां? औ दासो खोनादों नोंथां।
औ
मोब्लिबफोरा माने ओ दाथ' जोङो मोनायाव जोङो गोबां बेफोर बाय नो मोब्लिब बाहायो नाथाय गुबुन मोब्लिबफ्रा माने बेफोर बायदि गरम बोथोरफ्राव गोबां मोब्लिबफ्रा जोङो गाज्रि जानायखौबो नुनो मोनो नोंथां आरो बेफोर बायदिनो जेब्ला बोथोरफोरा गाज्रि जायो अब्ला बा खुवाफोर बेफोर बायदि दैबानाफोर जायो मोब्लिबफोरा बेफोर बायदिनो गाज्रि जानानै जोङो मोनाफ्राव माने जोङो बिदिनो मोब्लिबखौ जोङो मोननो हाया नोंथां। मानोना बेफोर बायदिनो मोब्लिबनि गिदिर बेफोर बायदि माने फेक्ट्रिफ्रा मोब्लिबनि ओ बिदिनो मोब्लिब थानसालिफोरा माने गाज्रि जानायनि जाउनाव मोब्लिबखौ हगारनो हाया आरो जोङो खोमसियाव थानांगौ गोनां जायो नोंथां माब्लाबा माब्लाबा औ समनि गेजेराव
औ मोब्लिबनि दारै माखासे सहायबो मोनो आरोखि जेरै गरम बोथोराव गरम बोथोराव फांखा सालायनाय बिदिनो
औ नोंथां माने गरम बोथोरफ्राव गरमोब्ला जोङो मोब्लिबनि जुगै जोङो बेफोर बायदिनो फांखाफोर लानो हायो नोंथां ओ ए सि बो खौबो लानो हायो जोङो ए सि फोर जोङो न'फ्राव जों गावबाव ए सि फोर लानो हायो।
औ औ हायो
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां दे होमबाना नोंथां। नोंथांनि फ्राय मोब्लिबनि बागै एसे मोनथिनो मोननायखौ गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां जा-जागोन दे।